हेल'
फाग्ला लिरफुनायाव कल खालामबायबाय
अय जायो उनाव उनाव लिरजायो दे रायलायसै
मा रायलायनो?
मा खालामदों?
कारिया एपाव ट्रान्सक्रिपसन खालामदों ट्रान्सक्रिपसन ट्रान्सक्रिपसन
ट्रेन्सक्रिपसन खालामदों आं ओमफ्रायो बेवहाय बोरै बोरै जायो।
हो
नङा टेक्सफोरा लिरनांगौआ बोरै बोरै जायो
बर'नि लिरनांगौ भइसखौ बर'नि ट्रेन्सलेट खालामनांगौ मानसिफोरनि रायजनायखौ टेन सेकेन्ड सिक्स सेकेन्ड
इलेभेन सेकेन्ड गाहामसिम फैलाबायो होनना खोनादों।
औ।
ओमफ्रायो स्पेलिं मिस्टेक जानाङाना मादि मादि जे अडिय'आव जेरै होनदों बिदि लिरनांगौ।
एकदम एक्जेक्ट अडिय' होननाय बायदि लिरनांगौ।
जेरै अडियआव मिस्टेक जाबाबो उडिआव मिस्टेक रायलायबाबो अडिय'आव मिस्टेक रायलायबाबो मिस्टेकआनो लिरनांगौ।
गावबागाव कारेक्ट खालामनोब्ला सोलायनो मोना
ओमफ्राय मोजाङै बैखौ लानांगौ अबावहाय फिन होनांगौ बबावहाय ओ इन्टलिजिबोल इनइन्टिलिजिबोल बेखौ गासिबो मोजां लागायजोबनांगौ।
औ। खालामखांबा साबमिट
आनइन्टेलिजिबल जेरैहाय इन'डेबोल बिसोरखौ मोजां लागायजोबनांगौ
उम मोजाङै खालामजोबा रांबो मोनगोन उनाव
कमप्लिट टास थास्कखौ कमप्लिट खालामजोबनांगौ जायो
औ
थासा बेसेबां बेसेबां फैयो जेनेबा
माया
थासआ बेसेबां बेसेबां फैयो
नैजि जि बिदि फैयो मोननै मोनथाम भइसनिबो दङ भइस रेकर्दिं लोगोजों फन रायज्लायनाय सिनायनायजों फन रायज्लायनाय
ओमफ्रायो आरो मा दंबावो
बेनिफ्रायथ' जेबो गैथला
बे खामानिया बावनो खस्थ'ना गो खस्थ'ना इजि
खालाम गोदोनावथ' ट्रान्सक्रिपसना एसे गोरा खालामलांबाय थाबा इजि जायो।
ट्रान्सकेपसनाथ' एसे गोरा मोनदों बे मा होनो मोननाय मोनो होनदों खालामनाय टाइमाव मानो होनबा अदिय'खौ मोजाङै खोनासंनांगौ जायो सिगाङाव।
उम
मिस्टेक जाबा साबमिट जाया खसेनो केनसेल जायो ओंखायनो बार बार खोनथासंनांगौ जायो अडिय'खौ
ओमफ्रायो
आं इसे खामानि मावग्रोनि
दे